अ नोंथां
नोंथांखौ गोजोन फुं मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
औ-औ नोंथां
नोंथांजों आं दा दसे सम बैसागुनि बागै दसे सम रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ होमबा नोंथांङा खोनासंलांदो बैसागु होनोब्ला जों बैसागु होनब्ला जोंङो बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय लानानै स्नि सानसिम फालिनाय जायो आरो नोंथां बैसागुआव जों बोराय बुरै गथ गद सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज जयै मोसानो एबा रंजाबोनो ओंखारबोयो
औ-औ
बेबायदिनो बैसागुखौ बरनि देरसिन फोरबो होननाय जायो आरो नोंथां
औ-औ
बैसागुआव जों उन्दैफोरा गेदेर आथिंङाव हमना खुलुमो आरो उन्दैबो अमा गेदेरफोरा उन्दैखौ मान होनाय जायो
औ-औ
बैसागुआव हिनजाव हिनजावफोरा गाब गोनां दखना जेरै गोमो गोजा आरो जान्जियाव आरनाइ गोदोनायाव गोदोनायाव लानानै आरो हौवाफोरा गामसा गाननानै आरनाय हे हारनाइ बेबायदिनो लानानै जों मोसानो ओंखारबोयो आरो
औ-औ
बैसागुआव जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो जौवारि मुवा होन होननाय जायो
औ-औ नोंथां
आरो जों बयबो बे जौखौ लोंना मोसायो एबा रंजायो
औ-औ
हेलौ नोंथां
औ-औ खोनादों नोंथां
ओं बैसागुआ जों बेबायदिनो बरफ्रा गोबां मा रंजायो रंजाखांङो बैसागु बोथोर मोनफैब्लानो बैसागु बोथोराव जोंना मा होनो इदिनो दंफांनि बिलाइ गोरलै-गोरलै बायदिया खिलियो
औ-औ
बेबायदिनो जों बैसागुखौ से दाननि से बैसागुनि से थारिखनिफ्राय लानानै सात दान स्नि सानसिम खुंनाय जायो गोदो आ जोंनि आबै आबौमोना बैस बैसागुखौ से सेखालारनिफ्राय लानानै थामजि सानसिम फालिबोनाय जायोमोननो बेखौ जों आबै आबौमोननिफाइसो खोनानो मोन्दों
औ-औ
दा नोंथांङाबो बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन
औ नंगौ।
ओ एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो। बैसागु बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसाग दाननि सानसे सिगां सानखौ मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंगौ।
मोसौ बैसागुआव मोसौ फोरबोखौ दैमा एबा दंग'आव लानानै थुखैहैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
थुखैखांनायनि उनाव मोसौफोरनो लाव फान्थाव। हालदै बायदि मैगंखौ दानफ्लेनानै माला गानहोनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव मस बेनि उनाव अर अराव सावनाय सारायनि हांगारफोरखौ थालिर गांखंजों फोनना होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव मोसौ बोरमाखौ दिग्लि लिटि बिफांनि बिलाइ आरो थाराय बिलाइजों बुज्राव बुज्राव मोसौ फोरबोखौ बेबायदि बाथ्रा बुंनानै
फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारलांबाय था बिमा गाय गेदे बायदि दा जा बिफा बलद बायदि दा जा बोसोर बोसोर एरबायथा हानजा हानजा बेबायदि। सल' खनै खनै मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव बैसाग दाननि सेथि खालार खालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो। मानसि मानसि बैसागुनि फुंनि समाव बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांना उन्दैया गेदेरखौ आथिं हमना खुलुमनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय जायो आरो उनावहाय उनावहाय बे सानखालिनो हाग्रानि मैगं थाइगं गोखा गोखै बायदि बायदि । जादनि बायदि बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ सेजौसे मैगंखौ खांनानै संना जानाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोंना गासैबो न'खरनि मानसिफोरा बैसागुनि मुङै आलासि जाहोयो।
औ नांगौ।
उनावहाय जोंना बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय गामि गामि गासैबो सुबुंफोरा गथ' थ' गथाय बुरै बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज'यै मोसानो ओंखारलाङो।
उम नंगौ नोंथां।
औ सेंग्रा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान। आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय। दख'ना गुबै रेगे रेगां गोमो गोजा गोथां। गाबनि फारौ मेगननि। बेसर बिबारनि आर'नाइ फालि बायदिखौ गाननानै गामि। गामि मोसाहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बैसाग मोसानायाव बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, हारिमुनियामनानै मोसानाय जायो।
औ नंगौ।
बेखिनियानो नोंथां। आंनि बुंनाया नोंथाङाबो आरो माबाफोर मिथिबावगौबा फोरमायनो हागोन नामा।
आंथ' दा औ खोनादों नोंथां। बैसागुनि बागै नों थाङा मा नोंथाङानो होनजोबखाबाय आंथ' दा जेबो होननो होननो गैला। नोंथाङानो दसे फोरमायबावदो आंनो जोंना टाइमाबो जाथ'वाखै। एसे फोरमाय बावदो।
बैसागुआव जोंना सोरबा सोरबा गामियाव न'खर न'खर बाथौ दुमनाय फोरबोखौ। बाथौ। बोरायखौ बोखारना गामिनि सानैसो सुबुं लेंना गोदान बाथौखौ दुमना फुजा होनायबो जायो आरो।
औ।
आरो बेयावबो गामिनि मानसिफोरखौ लिंना जानाय लोंनाय जेरै जौ सेरेब जोंनि बर'फोरा संनाय न'नि माइरंजों
बेफोरखौ होनाय जायो आरो। दिनो हाग्रानि मैगं थाइगं। मा होनो खांनानै लाबोनाय एक्स' से जौसे से मैगंखौ खांनानै जानाय जायो।
औ नंगौ।
बैसागुआव। आरो बेयावनो गामि गामि। गामि गामि मानसिफोरखौ लिंना जानाय लोंनाय जायो आरो बिनिफ्रायनो जाखां लोंखां मोसाहैनाय जायो आरो गामि गामि।
औ नंगौ।
नोंथां नोंथाङाबो माबा फरेस्टसे मिथिबावोबा फोरमायनो हाबावगोन नामा।
नोंथां।
औ नोंथां खोनादों जोंना दा बैसागुआव जोंना दा बैसागुआव नों जेरै होनदों बे नोंगौ सैथो।
औ औ।
जोंना बैसागु बैसागुआ बर' बैसागुआ जोंना मोनथाम मोनथाम दङ। मोसौ बैसागु मानसि बैसागु कार्तिक बैसागु।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागु मा से बैसागनि से से थारिखनि सिगां जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो।
औ औ।
मोसौ बैसागु फालिनायाव जोङो। हाग्रानि हाग्रानि दिग्लिलिथि। आरो थाराय बेबायदि बेसादजों जों मोसौखौ मोसौखौ थुखैनाय जायो बुज्राव बु बेबायदिनो जोङो नों होननाय बायदि दानि लाव फान्थाव हालदै बेबायदिनो बायदिसि ना होनानै जोङो मोसौ मोसौखौ माला गानहोनाय जायो। बेबायदिनो जोङो मोसौखौ माला गानहोखांनानै नों दानि होननाय बाय बायदिनो फोथा एबा अरदाबनि हांगार बेखौ जोङो फोननानै मोसौनाव दैमा दैमा। याव थुखैनो लाङो।
औ औ।
बेबायदिनो जोंना मोसौ बैसागु जोबखांनानै मानसि बैसागु जायो नोंथां।
औ औ।
मानसि बैसागुआव नोंथाङा दानिथ' होनलांखांबाय थेवबो आं जा एसे मिथि बावो बेखौ नोंथांनि एसे फोरमायलांबावसै।
औ औ।
मानसि बैसागुआव जोङो मानसि बैसागुआव जोङो से खालार खालि जोङो मोसानो मोना माने जोंना बर'फोरा बेबायदिनो से दान से खालार खालि मोसानो मोना होननानै गोदो आबैमोनानो खोन्थादो जानो हागौ।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो न'खर न'खर बैसागु मोसायो मागि गियो जौ बिदै बायदिखौ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दान
औ औ। दोनथ'नोसै होमबा ना नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ औ।